नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ दा औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गाहाय जाहोनानो जादों नोंथांजों आङो दान्दिसे माने मोजां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आङो कल खालामनाय जादों नोंथाङा अननानै एसे सम हरनो हागोन ना थारैनो औ
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दा गिबियावनो आङो माने मा जोङो मोनसे आयदा माने जोङो मोजां मोनसे आयदा मा आयदा माने मा जों बर' हारिमुनि सायाव एसे गोलावै सावरायगोना नङा होनबा नोंथां औ दा आङो सिगांग्रो आङो एसे फोरमायना होननो सानदों माने मा ओ बर' हारिमुनि बागै खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
दा मा बर' हारिमुओ औ दा बर' हारिमु माने मा? अ बर'फोरखौ माने औ खोनादों नोंथाङा?
अ‌ औ खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां औ माने मा सिगांग्रो बर'फोरखौ ओ औ खोनादों खोनादों औ। दा बर'फोरखौ आसाम एबा सा सानजा भारतनि मा माने मा गुदि थागिबि होनना गनना खालामनाय जायो। दा बर'फोरनि हारिमुवा जोबोद धोनि आरो मा रोंगौथि गोनां एबा खुन्था गोनांओ दा बेनि गेजेरजों मा जोंहा हारिमुआव गाननाय-जोमनाय। बादिसिना फोरबो फालिनाय थायो दा आङो। दखना दखनानि बा बुंनि मा बर' हिनजावसाफोरनि गाहाइ गाननाया जाबाय दख'ना हो बा बेयो जोबोद
औ।
माने मा ओ ओ गोख्रों आखाइजों दानाय एबा मिथिंगायारि गाबफोरजों अ सुफुं जानाय नङा होमब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
खोनादों नोंथां औ दा मा औ आरो बेनि गेजेरावनो दङ जोंहा मा। आर'नाइ औ आर'नाइ दा
औ।
दा बेयो बर'फोरनि मान ए एबा सिनायथिनि गाहाय सिन दा बे आर'नाइखौ जोङो गोग्गो सान थौ एबा मा आन्थौ सुफोरनि अ समायना हारिमुवरारि गाननाय होनना जोङो बेखौ मानियो। दा ओ आरो दंबावहोयो जोंहा मा फालियो एबा गामसा दा बे फालि एबा गामसाखौओ बर' हौवाफोरनि गाहाइ गाननाय-जोमनाय होननानै जोङो मानिना लायो बा जोङो गानबोयो। दा माखासे ओ हारिमुआव ओ जोंहा फोरबो फालिनायफोर थायो बा ओ फोरबोफोरा जाबाय जोंहा मा बैसागु दा बर' फोरनि गाहाइ एबा देरसिन फोरबो बैसागुओ दा बेखौ बोथोर गोदाननि माने आखा खायाव एबा बोथोर गोदानखौ बरायनो थाखाय बैसाग दाननि बयनिबो मोजां समाव फालिनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों दङ जोंहा खेराइ फुजा। दा बर'फोरनि धारमिक एबा माने ओ बे ओ जोङो मा आथियागिरि फुजा होनना बेखौ बुङो जेरावो ओ बेयो मा शिब एबा मिथिंगानि माने गलबम सक्तिखौ फुजा खालामनायो। जायो दा ओ बेनि गेजेरजों माखासे मोसानाय एबा मेथाइ रोजाबनाय बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थु थायो। दा मा ओ बागुरुम्बा दा बर'फोरनि गाहाय हारिमुवारि मोसानाय बागुरुम्बाया। दा बे मोसानायखौ दख'ना गाननानै हिनजावसाफोरा मोजाङै मोसायो खालि दख'नाल' नङा गोबां गोबां रोखोमनि ओ बेरखांनाय आर'नाइ गाननाय जोमनाय। बायदिसिना फास्रा फालि नङा होमब्ला बेफोरखौ गाननानै ओ माबानाय जायो ओ बागुरुम्बाखौ मोसानाय जायो। दा बेनि गेजेरजों
औ।
हारिमुवारि दामनाय देनाय दङ खाम सिफुं, जथा, सेरजा, गंगना बायदि बायदि। दा बेनि गेजेरजों मा आ आबादारि आरो दार्मिक फोथायनायबो दङ। दा बर'फोरनि गाहाय थांना माने थागिरिया जाबाय जोंहा आबाद खालामनाय। दा बैसोर बा बैफोर माने मा बाथौ धोरोमखौ खौ मानियो सिजौ बि खौ बाथौनि सिन होननानै माने बा जोङो नोगोर एबा न थालियाव गायनानै फुजा खालामनाय जायो। दा बर' हारिमुवा माने मा। ओ आंथ' एसे आगोलाव बुंलांखाबायानो सा सानजा भारत आरो आसामनि मोनसे सासे जोबोथोनि गोजाम आरो मा जिबारि हारिमु। दा मा बुङो बेखौ। ओ बे खौ हारिमुवा बेबादि गोलाव बिखान्थि बा गुवार सान्थौ आरो मिथिंगायारि फोथायनायजों बुंफिननाय दा
औ।
ओ। दोङो गोबाव ओ बोथोरारि आरो हारिमुवारिफोर थायो। नङा होमब्ला औ मोसानाय आरो मेथाइनि बिखान्थिफोर थायो। ओ गाननाय जोमनाय आरो दानाय लुनायनि बिखान्थिफोर थायो। ओ। सुबुं समाज आरो जिउ खान्थि थायो गोबां गोबां खान्थिफोर थायो। औ।
औ।
दा नंगौ थारैनो बर' हारिमुवा बा बर' हारिमुनि आयदायाव माने गोबां। माने फारिलाइफोर थायो नङा होमब्ला।
औ।
खोनादों नोंथाङा। बर'फोरा औ नंगौ दा आङो औ दा बेखिनिखौनो आङो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ ओ एसेयावनो आंनि सावरायनायखौ ओ दोनथ'बाय दा आङो आसा खालामो नोंथाङाबो आंनो माने मा एसे से फोरमायना होगोन अननानै बर' हारिमुनि बागै।
औ औ नोंथां जोंहा हागोन नोंथां। जोंहा माने सा सानजा भारताव जोङो जोंनि बर' हारिया मोनसे मुंदांखा हारि होननानै जों बुंनांगोन जायहा गावनि राव थुनलाइ हारिमु धोरोम आरो गासै जा सिनायथि होयो जा जोंनि हारिखौ सिनायथि होयो बेफोरो गासैबो दंखायो बुंनांगोन। जेराव जोंनि हारिमु बुङोब्ला जोंहा जोंनि गाननाय जोमनाय। मोसानाय मुसुरनाय गोबां सिङावनो जौगानाय दानाय लुनायानो जा जों जोंनि बर' माहारिया जोंनि दोरोङारि। गाननाय-जोमनायफोरबो दं जाय जोंनि हारिमुखौ जौगाखांनाय महर होनो हायो एबा जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हा जेरैहाय जोंहा दङ दखना, आर'नाइ गामसा आरो रेगे-रेगां जोमग्रा एबा फास्रा बेनि अनगायैबो। जोंहा माखासे दोरोङारि आइजें आयला एबा देंखोयारि आगजुफोर दङ जाय जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो होननानै आं सानो। बेनि अनगायैबो मोसानाय जेरैहाय बागुरुम्बा दाउस्रि देलायो आरो गोबां नोंथाङा बुंनानै थांखाबाय ओ बेफोरनि गेजेरावो जोङो जोंनि हारिमुखौ जौगासार खालामनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दावगानाय हारि हिसाबै ओन जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोंहा माखासे ओ हाबाफारिफोर एबा दाब दाब ओनसोलाव थांनानै जोंनिओ हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोल एबा ओ जायगाफोरावबो ए माखासे फोरबोफोर जायो एबा हाबाफारिफोर खुंनाय जायो बेफोराव थांनानै सिनायथि होयो। ब्ला एबा बाहागो लायोब्ला जों जोंनि सिनायथि हारिमुनि सिनायथिखौओ साबसिनै बेरखांहोनो हागोन आरो ओ ओ मुलुग दरबारावनो जोंहा माने सिनायथि मोनगोनखौ एबा सिनायथि जासिनगोन एबा साबसिनै मिथिज जासिनगोन होननानै आं सानो आरो। नोंथां जोंहा हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि गाननाय-जोमनायनिफ्राय लानानै जेनेबा दामजु जेरैहाय दङ सिफुं, खाम, गंगोन, थरखा बेफोरो जोंहायो माखासे जि आइ टेक मोननाय माखासे आइजें आयलाफोर जायो जायखौ जों बर' हारिनि आगजु ओ हिसाबै एबा बर' हारिया ओ आ दिफुनजेननाय एबा बानायनाय आगजु हिसाबैबो दोरोङारि आगजु हिसाबै ओ मुं मोनदों। जायखौ जोङो बेफोरखौ सिनायथि होनो थाखाय जों बिजाब जेनेबा जोंहा बेफोरखौथ' लिरनानै दोनखानाय दङ नाथाय बेफोरखौ जोङो आरोबाव बांसिन सिनायथि सा ओ सिनायथिसो होसिननो थाखाय जोङो बेफोरखौ लानानै बेफोर आगजु एबा दामजुफोरखौ लानानै जोङो माखासे ओनसोल जायगाफोराव ओ दिन्थिहैयोब्ला एबा देंखोफोर बोयोनो हायो। अब्ला बेफोर आगजुजों जोंहा बांसिनै सिनायथि सार जारसिनगोन आरो। बेफोर आगजुखौ माबोरै बाहायो बेफोरनि फोरोंथायाइ मावबा दा गुबुननो गुबुन ओनसोलावो खालामोबा एबा गुबुन गुबुन जोंनि सा सानजा भारतनि अनगायै गुबुन गुबुन। आ ओनसोलफोरावबो दिन्थिहरयोबा एबा मावबादाफोरावो लानानै थाङोब्ला जोङो साबसिनै जौगासार जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनानै नो जौगासारसिननो हागोन होननानै आं सानो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे कालचार एक्चन एबा हारिमुवारि सोलाय सोल' बेफोरबादि हाबाफारि ओ खुंनायखौ नुबोयो जेराव जों जोंनि आ हारिमुवारि। गाननाय जोमनायफोरखौ गुबुन हारिनिफोरनोबो माबायदि गानो। माबायदियै बानायो जेरैहाय दख'नाखौ माबादि मा आदबजों बानायनाय जायो। जोमग्रा फास्राफोरा माबायदि आगर आगरफोरखौ माबादियै एरखांनाय जायो बैफोरनि सोमोन्दै जोङो बिदि कालसारेल एक्सेन्ज एबा ट्रेदिसनेल ड्रेस एबा हारिमुवरारि गाननाय जोमनाय आ सोलाय सोल' माखासे मावबादा फोर खालामनायखौ जों नुनो मोनो एबा माखासे हाबाफारिफोराव जों गोबां रोखोमनि एबा गोबां जाथि हारि माहारिनि सुबुंफोर फैनायाव जोङो सोलाय सोल' खालामनानै। एबा मिथिलायनो हायो आरो ओ सेयार खालामलायनो हायो फोरमायलायनो हायो जायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुनि जेनेबा गाननाय गाननाय-जोमनाय बैफोरबादि ओ बेफोरबायदिखौ माबोरै बानायो बेफोरनि सोमोन्दै जों गुवारै मिथिहोनो हायो जायखौ जों गोबां सुबुंफोरानो एबा गोबां हारि माहारिनि सुबुंफोरानो आथिखालाव ओ समाजारि माने माखासे ओ आइ आगजु एबा खौ जों ओ बिदिनो ओ समाजारि बिजोंफोराव जोंहा फोसावलायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबादिनो आं सानो आरो जोंनि हारिनि सोमोन्दै एबा हारिमुवरारि गानाय-जोमनायनि सोमोन्दै। दामनाय-देनायनि सोमोन्दै सोरबा सासे ओ समाजारि बिजोङाव नांजाबनानै थानाय सुबुंफोरा मिथियोब्ला एबा बिसोरनि सिगाङाव फोरमायना होयोब्ला बिसोरो सोरो आरोबाव गुवारै फोरमायना होगोन एबा समाजारि बिजोङाव ओ दिन्थि सारगोन बेनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुवा ओ मुलुगनाङैनो एबा बुहुमावनो सिनायथि जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
ओ औ नंगौ दा थारैनो नोंथां औ औ नोंथाङा बुंनाय खोथायाबो जोबोद सैथो। आ रिसि गोनां दा जियानो जादोला मानो नंगौ जोंहा समावबो नेनानै थाया नङा होमब्ला ओ गोजोननाय थाबाय दा नोंथाङा आंनिआ थाखाय बा एसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायख'र थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। एसे एसेथ'निसै।
गोजोन्थों नोंथां औ दे औ दे।